हेल' अ मोनाबिलिनि खुलुमनाय जासि हरना थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय गोजोन हामलायनाय
नोंथाङा ओंखाम जाबाय?
जाबाय जानायालाय नोंथाङा जाबानो जायाखो
औ आंबो जाबाय नोंथां मा ओंख्रि जागोन नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो?
दालि
हेल'
बेनिफ्राय दालि जाबाय आरो
अ अ अ अ गानदों। नोंथांदो आं दिनै मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां बेनो जाबाय काजिरङा काजिरङा नेसनेल पार्क
अ काजिराङा नेसनेल पार्क।
पार काजिरङायाव थामफेरनो मोनदोंना मोनखै नोंथाङा?
आंथ' थांना मोनदों मोननाया
अ अ उम आंबो थांदों र' थांनाया खेबसे
औ नोंथां आंबो खेबसे थांदों थांनाया
अ नोंथाङालाय माबा नुनाय? काजरङायाव
मने ओ उनदुदों मोनदों गिबियावनोथ' मैसो नुदों
अ
लामानि जिङाव बेनिफ्राय मै नुदों गान्दाबो नुदों। ओं मैदेरबो नुदोंमोन आरो हाग्रानि दाउफोर नुदों।
उम्म उम्म।
ओनफ्राय बिफां लाइफां नुदों।
अ अ अ।
ओमफ्राय जों थांनाय समाव एसे दै दै जादोंमोन माने
अ अ।
दै एसे जमा जादोंमोन बेखायनो बे समाव दाउफोरबो फैदोंमोन। दाउफोरा ना जादोंमोन औ एसे दैज्लां बायदि दोनदोंमोन आरो माने ओनिफ्राय नोंथाङा मा मा नुखो थांनानै?
अ आंथ' आंबो थांदोंमोन आङो गान्दा नुदो ओमाय मैदेर ओमफाय मै नुदों ओ माबा माब दा आरो ओ साफारि गारियाव गाखोना गिदिंदों आरो नोंथां आंङो काजिरङायाव ओ नोंथाङा गाखो अ उम्म उम्म। साफारिदो एखदमबारे जंगलखौनो गिदिंजोबदो आरो नोंथां काजिरङा जंगलखोनो
औ नोंथां बिनिफ्राय नोंथाङा मोस नुदोंना नुवाखैमोन?
मोसाखोथ' मोसा नुदिया नुनाया भायग' गैयामोन मोसानि बुंनायनि नाथाय मोस उम नाथाय मोसानि दंफांफोराव खुसेरना गालांनाय सिनफोरखौ नुदों आरो नोंथां। ए लामा लामा ओ माने लामा लामा गारि सलायना गिदिंनाय समाव माने ड्राइभारा खिथालांदो ऐनो बैखो नाय मोसाया खुसेरना गालांदों बिफाङाव जायो बिदिया आरो आगान बिदि नुनानै नुदो आरो। खिन्थु मोसा नुनायनि भायग' गैयामोन आरो।
भाय्ग' नोंनि भाग'आ बारा मोजां नङासै आरो।
उम्म जायासै नोंथाङा नोंथा नुनाय नामा नोंथाङा?
आं नुदोंमोन।
अ।
ओ
बोरै मोननाय नोंथाङा मोगथांङाव मोसा नुनानै काजिरङायाव?
मोगथाङावथ' नुनायाव बहुत गेदेर माने। सानदोंमोन आं एसे फिसाफोर जागोन होननानै नाथाय बहुद गेदेर माने मोसौजोंनो फ्राय समान आरो। बेबो एसे गोजाननिफ्राय गोजाननिफ्राय खाथियावथ' नाय ओ खाथिनिफ्राय एसे गिथावना जायो गोजाननिफ्राय आरो मोसाथाब्ला एसे खाथियाव थांनायाबो गिथावना। बेखायनो जों गोजाननिफ्राय नायहरदोंमोन आरो आरो जोङो माबाबो होदोंमोन माने जाय गारि सालायो बिसोरनिफ्राय ऐ टेलिस्कप मा बुङोमोन? औ अ बै तेलिस्कप दुरबिन अ। दुरबिनजों जों नायहरदोंमोन बेनिफ्राय खाथियाव नुहरदों आरो। ओमफ्राय ओ बे बिमाजों सासे बि मोसानि बिमा दंमोन आरो माने नै फिसा मानै थियाव दंमोन बेमफ्राय फिसाजों बिमाया एसे गेलेनाय बायदि दंबाय थायोमोन आरो। आ बेनिफाय आ फायबाथ मोजाङानो होननानै बुंनांगोन आरो नों थाङा नुवासै नाथाय आं नुबाय। ओ
ओम आरो माबा आरो माबोरै आरो माबोरै मा बोरै नुनाय आरो? मोसानि बा
आ औ मोसाया मोसा फिसाया गाइखेर जागासिनो दंमोन।
अ उम उम।
औ थां बेनिफ्राय आरो बे मैफोरनि हान्जायाबो नुदोंमोन एसे। मैफोरनि हानजाफोरा गांसो गांसो जादोंमोन।
अ अ अ।
नाथाय माबा नुवासै आरो माने सिखार खालामनाय नुवासै माने। माने ओय मोसाया मैखौ होसोनाय बेबायदि नुवासै आरो। बेफोरखो मबल मबाइलाव नुबाय ओ मबाइलाव नुबाय।
मोसाखोनो नुदों बुहुद फायग' नोंथाङा दा आं मोसानो नुदिया।
औ नोंथां जेबो नङा नोंथां आं आं नोंनो मोनसे मोजां आइदिया होनो जुदि नोंथाङा मोसा नायनो गोसोथारब्ला नोंथाङा ओइ ओ जुनारसालियावबो नायहैनो हागोन।
अ जुनारसालियाव जुनारसालियाव अ दाखलै ओ जुनारसालियाव नुदो नुनाया।
नुदों ओ इखालि नुदों मोनदों। ओ नाथाय जुनारसालिायाव थांब्लाबो मो मोसाया ओइ भितरावसो उन्दुना उन्दुना थादोंमोन नोंथां। बेयावबो एसे भायगवानो गाज्रिहेन जादों नोंथां।
नाय समावथ' थांनाय जादों आरो थेवब्लाबो थाबाय थाबाय थाबायदोंमोन आरो मोसानायखौ नायथारनि दे दिनि होननानै ओमफ्राय खेबसे उथुस सोदोदना होदो आरो उन्दुफिनदोनो मोसाया इयावबो एसे भायगवा एसे
एसे बेयावबोफायग एसे दानख'लांबाय आरो नोंथांनि। औ नोंथां।
नोंथाङालाय काजिरङालाय सोर सोरदो थांनाय? फेमेेलि त्रिप ना सकुलनि त्रिप?
नङा स्कुलनि ट्रिपमोन। माने जों लोगो लोगोफोर दंमोन।
अ अ अ उम उम उ। लोगोफोरजों थांदों आरो नोंथाङा।
ओ माने स्कुलनि माने टिचारफोरबो दंमोन। जों सारभे बायदियाव थांदोंमोन आरो माने। स्कुलनिफ्राय सारभे माने अ गियान
अजार भिजित होननानै बुंनाय जायोना‌। माने जायगा नायनो थाखाय गि बेरायनाय बेनि थाखाय आरो अ।
उम ओयहायनो गियान याथ्रा होनना बुङो आरो नोंथां। ए माने गियान जात्रा गियान लानो जात जात्रा खालामनाय गिदिंनाय इदि आरो नोंथां।
औ नोथां नंगौ औ। औ औ नोथां। ओमफ्राय फेमिलिजों थांब्लाबो मोजांखौनो नांगौमोन नाथाय लोगोफोरजों थांबा एसे दुस्थ'बो खालामनो हायो
उम अ
बेखायनो मोजां नांबाय आरो थांनानै नोंथाङा नोंथाङ मा
औ आंथ' फेमिलि ट्रिप हिसाबै थांदों आरो नोंथां
अ माने नों सान नोंनि गासै
उ माने गारि बायजेननाय लोगो लोगोनो काजिरङा थांनाय फैनाय बायदि थांनाय बायदि जादों आरो नोंथां गारि बायनाय लोगो लोगोनो काजिरङा गिदिंनो थांनि थु बिदि होननायहाय फेमिलिफोरा ए गारि बायनानैनो माहासेनि उनावनो ब्लद काजिरङा आरो बिदि जादों आरो नोंथां। फेमिलिफोरदो जोंहा आइ आफा आरो जोंहा आदा जोंहा फंबाय जोंहा आदा खासे दोङो फागि आदा। खायखांबाय इदिजों लोगो नांना होनदो आरो आदाया फागिनि आदा गे आदाया हा
बिदिब्ला नोंथाङा थारैनो बेरायहैबाय
उम बेरायदो बेरायदो मोजां नांदो आरो गोसोखो फेमिलियाव फेमिलिजों थांनानै बिदिनो
बेनिफ्राय नोंथाङा दाउ दाउफोर नुबायना नुवाखै
अ दाउखौलाय नुदो दाउआथ' आरो
माने ओ जों जों सान सु सानफ्रोमबो नुबाय थानाय दाउ नङा माने मालाबा मालाबा नुनाय दाउ माने रेयार बार्डस अ रेयार बार्टस होननानै जायखौ बुङो
रेयार बार्द बार्दथ' नोंथां दा दावरायानो गोलैया आरो बुंनो थाङोबा
अ दावरायखौबो अ बेबो नंगौ नंनाय नाथाय आरो अ हाग्रानि अ
हो ओ माबा दाउला दाउ लानजाय गोलाव गोलाव नुनाय मोनदों नुदो आरो नोंथां लानजाय गोलाव गोलाव दाउआनो दाउलानि लांजायानो गोलाव गोलाव मोन आरो हाग्रानि दाउला बुङोमोन आरो बिदि आरो रेयार दाउला दा रेयार दाउ नुदो दाउला फिसिजानाय दाउ रेयार उम दाउला दाउ
अ माने हाग्रानि दावला दाव आरो बेथ' हाग्रानि दाउलाथ' एसे गुबुन जा गुबुनदां बिदिब्लालाय अ आं नुफेराखै नाथाय
खर'आ बेलेग मोदोमा बेलेग माने खर'आ एक एके मोदोमखिनिया एसे ट्राक ट्राकसारा एसे बेलेग आरो एसे गेदेरबो लान्जायफ्रा एसे गोलाव गोलाव गांआबो गेदेर गेदेर बिदि आरो नोंथां
थारैनो बेबायदि बिदिब्ला
हा
थारैनो एसे गुबुन बिदिब्ला
उम एसे उम एसे गुबुनैनो नुदो आरो एसे हरै एसे स्रां नुहैदो बेलेग बेलेग दाउ दाउफोरखौबो रेेयार रेेयार नुनानै आरो दाउराय नुदो आरो नोंथां दाउराय
दावराय अ दाउरायनि गांआथ' जोबोर समायना नोंथाङा मोनथिगोन ना मिथिया ओ दावराय दावरायनि ओ माने आइजो आइजो दाावरायनि गाङा बिदि गेदेर गां नङा माने ओइ जोलानियासो माने बै फुरा समायना रमायना नुनाया जोलानि जो होननानै खोनायो ओ।
उम बेखायनोथ' बुङो आरो नोंथां ए
हिन्जावफोरखो मेकआपजोंसो मोजां नुयो हौवाफोरना नेसारेल बिउटि इदि होन्नाय खोनादोंमोन आरो नों नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै बाथ्राखौ ओ माने मानसिफोरनि जिउआवबो माने ओ बिउटिफुला मेेनासो होनना बुंनाय
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
आइजोफोरा मेकाप लानानैसो बिउटिफुल जायो। बिदि खोनानो मोनदों इन्टा-इन्टारनेटाव नोंथां नोंथांदो राय्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां इयुनाव इयुनाव रायलायबावगोन नोंथां। इयुनाव दे दे नोंथां दे दे दे